औ नोंथां। औ खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों।
औ बिदिब्ला जोङो आङोथ' ज बुजायनानै दङ नोंथां।
औ।
अ औ
औ-औ। ओ नोंथांजों फंसे खोथा सावरायनो ओननासो हरदोंमोन आङो। सावरायजागोनना नोंथां? औ ओ जोङो शिल्प' होनना बुङोब्ला मा बुजियो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
उम औ।
बिदिब्ला फोरमायना होदो नोंथां एसे।
ओ आखाइनि सिल्प' होनोब्ला जोङो मिथिनो मोनो दि जोङो जोंनि आखाइजों जोङो बानायनाय मुवा बेसादफोरखौ
औ।
शिल्पनि शिल प गोलैयोब्ला आखाइनि शिल्प' होनोब्ला जेरै जोङो हा जोंहा जोङ जेरै
जोङो साराय बा दो गाख्रि हानि जोङो बायदि रोखोम नि जोङो दानानै जोङो बेखौहाय जोङो बाजाराव जो फाननाय जायो। बेबो जाबाय जोंनि मोनसे आखाइनि शिल्प आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला आखाइ शिल्प'आवहा जोङो मिथिनो मोनो जे जोंनि आखाइजों दानाय लुनाय जे बर' आइजोफ्रा जि जिफोरखौहाय जोङो जेरै जों जि दायो जोंनि गान्नाय जोमनाय जोङो जि द्रेस बानाय यो ओ जेरै दख'ना सादोर ओ फालि बायदि बायदि मैयानि जोङो जि दानानै जोङो फाननाय जायो। बेखौ जोंनि मोनसे आखाइनि शिल्प'। आखाइनि सिल्प' होननानै बुङोबा जोङो मिथिबावो जे जोङो जि जोङो नो खुन्दुं बा ऊल खुन्दुंखौ जोङो लानानै जेरै जोङो खनसा जोङो लानानै जोङो ऊलनि जों बायदि रोखोमनि जों जेरै सुवेटार ओ गुदुं जि ओ गरमनि गस्ला उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जोङो जि थफि जोङो बेखौ बेफोरबायदि जोङो बानायो। बेफोरबो जाब शिल्प ओ आखाइनि शिल्प' होनोब्ला जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो गावनि आखायजों हेबनाय जेरै खादा ओ जेरै जोङो हाय बायदिमैया हेबनायफोरखौ जोङो मिथिनाय मिथिनो मोननाय जोङो जोङो जे आखाइनि सिल्पखौ जोङो जों रोङोब्ला जोङो ओरैनो थायालासिनो जोङो दानि मुगायावबो जोङो बे आखाय नि सिल्प' आखाइदों बानायनाय ज जेखाइ खबायाइफोरखौ जोङो हेबनानै जोङो फानोब्ला जों गो गोबां रां मुलाम्फा जोङो खामायनो हायो ओ जेरै जोङो ना सानायाव ना सानो थाखाय जोंनो जेरै सेन नांगौ जायो बे सेननि बे सेना दानि मुगायाव हा सेन गंसेयावनो दाइनजौ से रोजा जोङो बेबायदियाव जोङो मोननो हायो ओ खादा होनोब्ला जोङो ओ जेरै
ओ जों बेबायदियावहाय जोङो मोननो हायो ओ आखाइनि सिल्प'नि बागै नोंथाङा बांजों सुंद'यै सावरायनो हागोन।
औ। सि ओ आखायनि जोङो दै लोंनाय दैहुखौबो जोङो हाजों हानि बानायनो हायो बिदिनो आरो जोङो काप काप खौबो जोङो हानि बानायनो हायो बेफोरखौनो जों शिल्प' होनो बिदिनो जों जों ना सानाय जे बेखौबो जों आखाइजोंनो हेबनाय जाय‌ यो बानायनाय जायो बेफोरखौनो जों शिल्प' होननाय जायो जोंनि ओ रावै बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि जों आखाइजों बानायनाय जायो जों जोंनि जोंनि सान्द्रै बेफोर खौबो जोङो आखाइजों बानायनाय जायो ओमफ्राय जोंनि दाला औ बिदिनो दालाफोरखौ जों आखायजों बानायनाय जायो। खादा ओ जों खादाखौ मिथिगौना? बेफोर खादाखौबो जों आखाइजों बानायनाय जायो। बिदिनो औ बिदिनो जोंनि दाउ गनाय खासा बेफोरखौबो जोङो ओ आखाइजोंनो बानायनाय जायो। दिनो औ जोङो ओ जोङो गोबां आखाइजों बानायनो हायो। बिदिनो ओ जोङो ओ फिथा बानायनाय ओ मा होनो बेखौ औ फिथा बा फिथा सावनाय बेजों आ बेखौबो आखाइनिनो बानायनाय जायो हा जों औ बेफोरखौनो जों बाय बायदि बायदि रोखोमनि बानायनो हायो गोबां रोखोमनि मुवा बेस साद बानायनो हायो आखाइजों। औ बेफोरखौनो शिल्प' बुंनाय जायो औ जोङो उ ल खुन्दुंनि उल खुन्दुंजों जोङो आखाइजों ओ दा गोबां रोखोमनि बानायनो हायो बिबार ओ बिबारफोरखौबो जों बानायनो हायो बिदिनो उलखुन दुंनि बिबार बानायनो हायो ओ उल खुन्दुंनि ओ जोङो। आरो जोङो उल खुन्दुंजों जोङो थुफि बानायनो हायो ओ बेफोरखौनो शिल्प' बुङो उल खुन्दुंजों जोङो जोंनि माफ्लाबा नायनो हायो गोदोनायाव लानाय ओ बेफोरखौनो बायदि बायदि रोखोमनि जोङो आखाइजों बानायना लानो हानाय जायो आर' गोबां समायना समायना ओ जोङो बिदिनो आखायजों बानाय ना लानाय जायो ओ नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायना होदो।
ओ आखायनि ओ आखाइनि सिशल्प'नि बागैबो जोङो थिनो मोनो जे‌ ओ जोङो बायदि रोखोमनि जोङो बिबार नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जे बिबारखौ जोङो बानायनो हायो जेरै बुकेफोर जोङो जायफोरखौ जोङो हाबायाव लायो। बा अनेकथा जोङो पार्टिफ्राव प्रग्रामफ्राव जोङो बेफोरखौहाय मेलाफ्राव जोङो समायहोनो थाखाय जोङो बानायो बेफोरबो मोनसे आखायनि सिल्प होननानै बुंजायो आखाइनि सिल्फ' होननानै बुङोब्ला ओ आखाइजों हेबनाय आखाइ जों बानायनायखौ जों गोबाङैनो जों मिथियो ओ सिगांनि मुगायावहाय जों मि थिनो मोनोमोन जे सिगांनि आबै आबौनि मुगायाव दानि मुग बायदि ओ गोदान गोदान गोदान गोदान मुगानि जे संग्रा खावग्राफोर जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनामोन आखाइजों बानायनाय ओ खासनि जि माबा थोरसिफोर गिलासफोर नोंथाङा बुंनाय बायदियै गिलासफोर कापफोर जों बेफोरबायदियाव जोङो बांसिन जोङो ओ लोंनो बा जानो संनानै जोङो लोंनाय जायो ओ आखाइनि सिल्प' होननानै बुङोब्ला आरोबाव जोङो दहाय बुंलांनाय बायदियैनो जे जोंनि हेबनाय बाय रोखोमनि हेबनाय ओ जोङो गिसिब जोङो हेबनो हायो जोङो ओ गिसिबनि अनगायैबो जोङो जिरायग्रा जोङो मुरा ओ सियार जोङो रायदोंजों जोङो बेफोरबायदि जोङो हेबनो हायो ओ बेबाय जोङो आखाइनि सिल्प' जोङो आखाइजोंहा जोङो बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद जोङो बानायनो हायो
औ
बो बिनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायबावनो हागोन
जोङो बुंनो थाङोब्ला आखायनि सिल्प' जों दा औवाजों ओ बानाय जायो बिदि उम थारा औ थाराफोरखौबो जोङो औवाजों बानायनो हायो बेफोरखौ बो आखाइनि शिल्प बुंनाय जायो बिदिनो दा नोंथाङा बुंलांबाय ओ मुरा सियारफोरखौ बेफोरखौ जोङो बानायो आखाय जोंनो गोदोनि जुगाव औ जोङो बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ आखाइजों एबा गोबां गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद नांगौ जायो जोंनो आखाइजों बानायनायनि थाखाय औ जोङो दा जोंङो ओ गसा गांसे बानायनोब्ला जों गावनि आखाइजोंनो बानायनो गोनां जायो औ बेफोरखौबो बानाय जायो बिदिनो गोबां औ गोबां रोखोमनि बानायनो हायो ओ नोंथांङाबो हायोबा एसे फोरमायना होदो
बागैबो जोंङो जेरै दानाय जोंङो जि दानाय जोंङो बायदि रोखोमनि जोंङो जि दानानै जोंङो गानो फाननोहायो बेफार फालांगि
औ
जौगानायखो जोंङो लाबो हायो दानि मुगायावहाय लाबोनो हायो
उम
बुंङो जोंङो जेरै जोंङो गामसा रे फारसेथिं जोंङो बुंनो थांङोब्ला जोंङो बुङो जायखो जोंङो मा थानि जि जोंङो बेखौ दानाय जायो ओ बेखौ जोंङो दानानै गाननाय जायो बा जोंङो बेफोर खौहाय फाननो दनानै ओ गांसेयावनो खनसे दागासे बेयावनो जोंङो बेफोरखौ बिस खान थ्रिस खान लानानै जोंङो बेफोरखौ फानो फानोब्ला जोंङो गोबां मुलाम्फा जोंङो मोननो हायो आरो जोंनि गथ' गथाइनि जिउ खुंनायावबो जोंङो ओ रांनि बेलायाव जोंङो सहस जोंङो सोलिनानै जानो जोंङो हायो
ओ जों बिदिब्ला औ
औ बिदिब्ला दोनथनोसै उनाव लोगो मोनगोन उम
अन